हेल'
औ आब'।
ओं खोनादोंना आगैया?
औ खोनादों आब'।
आगैया फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियैनो दं।
औ आगैया फ्रियैनो दंबा दे जोंहा बर'नि ओंख्रिफोरनि बागै एसे रायज्लायनि।
औ जागोन दे।
ओ ओ गिबियावनो जों साम'जों सबायजोंनि बागै एसे रायज्लायलायनायनि। जेरै साम'जों स सबाय होनबाथ' आगैयाबो मिथिखायो? संनानै जाखायो आ गैयाबो गोदोनिफ्रायनो जोंनि आ आबै आबौआ संना जाबोनाय ना इयो। आगैया एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? आगै औ माबोरै सङो माबोरै मायो।
औ हागोन। अब्ला साम' ओंख्रि होनोब्लाथ' जोंङो बेयो मोनसे बर'निनो ओंख्रि जाहैबाय।
अ साम'जों सबाया
औ गोदोनिफ्रायनो जोंङो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो लानानै दासिम सिमबो जोंङो सबाय जों साम' ओंख्रिखौ जानाय जायो।
औ।
दाबो जोंनि बर'फोरा जायो बांसिनानो।
औ।
मानो होनबा बियो मोनसे बर'नि ओंख्रि जाहैबाय नालाय जोङो बेखौहाय गारनो हायै बायदि बिदि मोनसे जालांबाय आरो ना।
अ'
गोदोनिफायनो सोलिबोबाय थानाय हिसाबै।
ओं।
अब्ला जोङो सबायाइजों साम'खौहायो ओ सबायाइखौ जोङो गिबियावनो फोनानै मोननाय जायो। गिबियावहाय स जोङो फोनाय जायो। सबायखौ बिनि उनावहायो जोङो सबाइया जेब्ला फि थाइ थाइगोन। अब्ला फिथाइआ रायोब्ला जोङो बेखौ फुनानै लाबोनाय जायो न'आव। अब्ला जोङो बेखौहायो एसे सा-फुना लाबोनानै थायो ओ फोरानो। सान्दुङाव
औ ओं।
जोङो मारा नानाय जायो एबा गनफोरजोंहायो बुख्रुबनाय जायो। औ औ बुस्रिनाय जायो। बिनिफ्राय जोङो ओ नाङि बिख'ब खौ गारनानै ओ जाग्रा फिथाइखौहाय जोङो आलदा खालामनाय जायो।
ओ।
बिनिफ्राय जोङो सबायखौहायो आलदा आलदा खालामबाय नालाय जोङो फिथाइखौहायो जेब्ला ओंख्रि संगोन ओंख्रि स संनो जोङो सबाय खौहायो ओ गिबियावनो फोरानना लाग्रोनाय जायो।
औ
फोराननानै जोङो जेब्ला ओंख्रि संनो नागिरगोन अब्ला जोङो बेखौहायो। ओ सारायावहायो एसे एवनानै लाग्रोनाय
औ इसे एवना लाग्रोयो आरो ओ
बिनिफ्रायो जोङो ओ बेखौहायो ओ हुख्रेमनाय जायो आरो
अ अ
हुख्रेमनाय जायो। ओ सोरबास सोरबाहायो उवालावबो देनाय जायो।
ओ
उवाल गैयैफोरा दाथ' मदान जुग नालाय। ग्रेन्डारफोर फोरावहाय मिक्सार मेसिनफोरावहायो बेखौहायो मिक्स खालामनायज जायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय संनो थाखायहायो सुनानै लासिगोन।
ओ
लानानै जोङो बेखौहाय सबायखौ रुग्रोनाय जायो आरो जेरै जोंस सबाइ ओंख्रि होनबाथ' जोंनो खारैया गोनांथार।
ओंं ओं खारै नांथारगौ ओं खारै नांखाथारगौ सबाइ ओंख्रि संनोबा।
औ
खारैखौ ओं दे।
खारैखौ जोङो ओ मानिफ्राय मोनो होनबा थालिर थालिरनिफ्राय मोननाय जायो आरो थालिर बिखब नङाब्ला थालिर मादा बेफोरनिफ्राय जोङो मोननाय जायो। बिनिफ्राय जोङो बिदिनो सबाइफोरनि माबाजोंबो सबाइ जोङो जे बुख्रुबनानै दोनो। बेखौबो सावनानै जोङो ओ खारै बानायनाय जायो।
अ बेबो खारै जायो आरो
औ बेबो खारै जायो बिनिफ्राय जोङो खारैखौहायो जोङो माबा मोनसे जोंनाथ' बर'ना बर'फोरनि नालाय। नालेंखर खौ जों सिंनिखौ जानानै बे खलथा थायोना? बेयावहाय जोङो खारैखौहायो जोङो बेयावहाय होनानै खारै गुन्दैखौनो होननांसिग गोन जेनबा सावनानै जानाय ना लाय
ओ
खारैखौ जोङो बेयावहाय होनानैहायो जोङो दैम गेलास नङाबा माबा मोनसे जारफोरावहाय सायावहाय दै होनानै हायो बे खलथायाव दै होनानै खारै होनानै खारैखौ होग्रोनाय जायो बिनि उनाव दैखौ होनानै जोङो खारै फसरनाय जायो।
ओं
बिनिफ्राय जोङो खारैखौहायो ओंख्रियावहायो उनाव सबायाइ रुनायावहाय होनाय जायो आर रो अब्लासो खारैआ जोंना थाब रुयो। आरो फिला जायो जानोबो गोथाव जा
ओं ओं ओं ओंख्रिया औ औ मिथिगौ। खारै होबासो सबाया थाबरुयो।
औ आरो साम' साम'खौ जोङो बिलो एबा ओ फख्रि एबा लङाफोरनिफ्राय जोङो लाबोनाय जा जायो दैमा दैसाफोरावसो थायो नालाय बियो
ओं फख्रि फख्रिबो मोनो आरो?
औ नआव लाबोनानै जोङो बे हरसे नङाबा सानसे बिदि सोमना दोननाय जायो
ओ
बिनिफ्राय जोङो बोखाङो बो थांनानै जोङो ओ सामनि खलथाखौहायो जोङो गारो आरो जोङो बिनि लानजाय साम गोलाव गुसुं बिदि दङ आरो साम गोलाव बाबो गुस सुंबाबो जोङो लानजायखौहाय दानसनाय जायो आरो
ओं गोबां रोखोमनि दं आरो
औ दानसनानै जोङो साम'खौहाय मोजाङै साफायै सुनाय जायो सुना लानानै जोङो साम'खौहायो ओ आधा घन्टासो जोङो माबायाव ओमफायो संख्रिफोर होनानै बा गोखै बुस्थुफोर होनानै जोङो सोमहाबना दोननाय जायो
ओ माने साफा जानायनि आरो
जानायनि बिनिफ्राय जोङो उनावहाय जोङो बोखांनानै जोङो संनाय जायो एवनानै लानाय जायो एसे
ओं
बिनिफ्राय जोङो सबाय सबाय जे खारै होनानै जों फोमोनना लादोंना बेखौहायो साम' एवनायावहायो होसननाय जायो आरो
ओं होमबानो साम'जों सबायजों ओंख्रिया जाबाय आरो
औ आब आबो थ' मिथिगौ जानांगौ सबाइ ओंख्रि संनायावहाय खारैनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय बानलु सुंख्रिफोराथ थाखायो जाहैबाय
ओं ओं
बिदिनो जोङो उनाव ओमफायो गोदौ होबाय थानानैहाय जोङो सबायखौहायो खारै नांदोंना नाङाखै नायफिननानै जों खारैफोरखौ होनानै नायनाय जायो आरो बिदिनो जोङो सं औ बिदिनो जोङो संनानै जानाय जायो अब्ला आबआबो एसे खिन्थानो हागोन नामा
ओं हागोन जोंथिंबो बिदिनो सबाय ओम बिदिनो गोदोनिफ्राय आबै आबौमोना संबोनानै जानाय नालाय जोंथिंबो बिदिनो संनानै जाबाय थ थायो आरो जोंनि बरनि मोनस जे ओंख्रि ना
औ
बेखौ जो-जोङो दासिमबो गाराखै आरो माने गोदोनिफ फायनो सोलिबोनाय नालाय गोदोनिफ्रायनो दासि मफ्राय बिदिनो संनानै जायो आरो सामजों सं सबायाइजोंखौ सामखौ बि बिलोआव लायनानै बिदिनो सबायखौ बुख्रेमनानै सामजों सबायजों सङो आरो खारै होनानै आरो सबाया थ' सामजोंल' जाजाया बेदरफोरजोंबो नाफ फोरजोंबो जाजायो आरो बेदर नाफोर होनानै जाबाबो जायो आरो सम'जों सबायखौ सामआबो सामआबो गुबुन गुबुन ओंख्रिजों जाजायो जेरै अनला ओंख्रि दालि ओंख्रि बेफोरजोंबो जाजायो आरो सा साम'जों समायजों आगैयाबो मिथिखागो मिथिखायो जानांगौ जा खांबाय जानांगौ आगैयाबो सामजों सबायजोंखौ बेलेग बेलेग ओंख्रि बुरजा
औ अब्ला साम'खौहायो जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो नङा होनबा आब'
अ ओं नुनो मोनो ओं
माबायदि बायदि साम'खौहाययो आब' मोननिखै जानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंथिंथ' साम'आथ' गोबां रोखोमनि दं। ओ गोबां साम'आ बेलेग बेलेग नाम दं। साम' गुसुंबो दं। साम' गोलावबो दं, साम' लादायबो दं आरो। साम'लाहादैयाथ' बिदि बेना एक्सट्रा बेलेग जालायबाय आरो साम' लादाया संनाय मडेला।
औ
आरो साम' लादायना साम' लादायखौ संनोबा जोङो साम'खौ एख'नांगौ आरो एख'जोबनानै बे साम'नि सिंनि मोदोमा बेखौल' एख'नानै खलथाखौ गारनांगौ आरो। जोंनिखौ साम' मोदोमखौबो जायो आरो।
औ
जों बेखौ एख'नानै मैथाफोरजोंबो जानो हायो। गोथाव जायो बेलेग बेलेग मैगंफोरजों ओमफाय बे साम'गुसुं साम' गोलावखौ जोंङो बिनि लानजाय खिथ्रु खिथुखौ दानस'नानै जोंङो बिनि मोखाङाव जि दाखोन थायोना
औ
नै माने बिदिनो साफ फा खालामनानै संनानै जायो आरो। गुबुन गुबुन ओंख्रिफोरजों। आगै मिथिंबोथ' बिदिनो जायि जानांगौ।
औ औ औ बिथिं बिदिनो जायो जोंनिखोयबो।
ओं
अब्ला सबायजों साम'आबो जोंनि मोनसे बर' सुबुंफोरनि जाग्रा ओंख
औ ओं गोदोनि ओं गोदोनिफायनो आबै आबौमोननि समनिफायनो जाबोबाय थानाय जाहैबाय बियो।
बिनिखायनो जोंङो बावनो हाया होननाय बायदि
ओं दासिमबो बिदिनो संनानै जाबाय थानाय जायो आरो।
औ‌
होमबाथ' साम'नि साम'जों सबायजोंनि बाथ्राखौ जों गोबां राय्लायबाय।
औ औ औ।
होमबा दोनथनसै खोमा ना आ
औ जागोन दे आब'।